खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां। औ औ खोनादों नोंथां माबोरै दं नोंथाङा
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों।
औ एक्सुुलि आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ। ओ नोंथांनि साउन्डखौ आङो बारा एसेबां खोनानाय मोनाखै नोंथाङा एसे गोससा रायलायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि बर' समाजावहाय ओ औवानि बागै माबायदि हाय जोङो औवाखौ बाहायो एबा जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो ओ औवानि बागै जोङो मा मा मिथियो नों थाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ।
जोंना औवा होनोब्ला गोबां खामानियावनो बाहायो जोंनि सानफ्रोमबोनि ओ सानफ्रोमबो खामा-खामानियाव औवाखौ जोंनो नांबाय थागौ जायो। बेनि ओ बेनि अनगायैबो जोंहा बर'फोरा गोदोहाय ओ जोंना औवा औवाखौ बाहायो होनब्ला जोंना गोबां खामानियाव बाहायोमोन नाथाय जोंहा दा एसे खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों थेवब्लाबो दा ओ बे औवाजोंनो जोंनि गोबां सुबुङानो ओ गावनि जिउ खुं राहाखौ खुंलांगासिनो। थिग बेबायदिनो जोंना औवानि बाहायथि होनोब्ला गिबियावनो जोंना बर' न'खराव नुगोन। औवाजों बानायनाय बाथौ एबा थानसालि गिबियावनो जोंना ओ बेनो औवाजों ओ बानायनाय ओ बा थौ एबा थानसालिखौहाय जोंहा ओ बिदिनो थंसे औवाजोंनो दाननानै बे औवाजोंनो थस औवा थ' सेजोंनो बेखौ हेबनाय जायो एबा बानायनाय जायो। थिग बेनि अनगायैबो जोंहा औवाजों जोंहा गो बां ओ मुवा बेसादफोर बानायो जेरैहाय जोंहा बर'नि दोरोङारि ओ जेखाइ बिदिनो ख'बाइ ओ बा गिसिब बायदिसिनाखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो गोदोहाय जोंहा ओ बर' सुबुं फोरा गोबां साख्रि बाख्रि गैयामोन बेनिखायनोहाय जोंहा ओ गोबां बाय बि भिल्डिं एबा पाक्कानि न' इटानि न' बायदिसिनाखौ जोङो लुनो हायामोन। बेनि थाखायनो जोङाहाय गोदो औवा एबा थुरिजोंनो न'खौ बानायोमोन। ओ जोंना औ औवाखौनो जोंना खुन्था हिसाबै गायनानै औवाखौनो जोंना बेरा हिसाबैबो बानायनाय जायोमोन आरो बे औवाखौनो जिरनानैहाय आर ओ आरुं हिसाबै बेखौ खा ओ खानायाव बाहायनाय जायोमोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनोहाय जोंहा औवा ओ औवाजों ओ न'खौ बानायनानै बे न'आवनो जोंना थानानै गोदोनिफायनो बर' सुबुंफोरा जिउ खुंबोगासिनो आरो बे औवाखौ जोंहा दानि मुगायाव गोबां बेफार फालांगि बायदिसिनायावबो जोंना गोजौ जौसांसिम दावखोलांनो हाबाय थिग ओ औ थिग बेबायदिनो नों थाङाबो आंनो औवानि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां हेलौ
औ औ नों
औ औ औ नोंथाङाबो बेबायदिनो आंनो औवानि बाहायथिखौ एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां ओ औवानि बागै आं नों थांनो फंनैसो फोरमायना होनो सानबाय नोंथा नोंथां
औ
ओ औवा औवा होनोब्लाथ' जोङो गोदोनिफायनो बर' सुबुंफोरा औवानि औवाखौ लानानै गोबां फोथायबोदों एबा बाहाबोनायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनगासिनो दङो नोंथां। ओ जों गोदो गोदायनिफाय नो आबै आबौ मोननि समनिफायनो नुबोदों जे जोङो औवायानो जोंनि बर'फोरनि मोनसे गुबै आ हारा होननानै जों मोन्थिनाय जायो आरोना नोंथां औवा गैयाब्ला आरो जोङो गोबां खामानिफोराव औवाया जोंना बाहायजायो जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोनाहाय औवाखौहाय ओ न' लुनायाव बाहायोमोन बेबायदि दिनो ओ हालएवनायाव बाहायोमोन एबा मेगं थाइगं बैसां बाय दिसिनायाव जों औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोन आरोना नोंथां ओ जोंनिया दानि मु दानि जुगावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ नुयो नाथाय एसे खम बाहाय नायखौ जोङो दानि मुगायाव ओ नुनो मोनदों आरोना नों थां बेबायदिनोहाय जोङो औवा जों गोबां बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनो हायो बेबायदिनोहाय जोङो बर'नि दोरोङारि जेखाइ, ख' बाय, सेन, खखा जेंगाय, सान्द्रै, दाला बायदिसिनाखौ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
आबाद फोथारावहाय दुब्लियाव ओ जोङो गोदो गोदायनिफायनो मोनबोनाय जों हाल माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो ओ हालेवनायाव बाहायनो थाखाय मोसौनो मोस गोदायाव होनो थाखाय जोङो जंगाल होननानै बुङोना नोंथां
औ नंगौ स
बे जंगालखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ मै मैखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो ओ माइ मारा होखांनानैहाय जोङो माइखौ खायनो थाखाय जोङो उकेन उकेन होनो ना जायखौ बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोङो जेब्ला माइ
ओ हा मोनखांनानै हानो थाङो अब्लाना जोङो थेंगल जायखौ जों ङो बुङो थेेंगल बेखौबो जोङो औवाज जों नो बानायनाय जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोङो दानि मुगायावहाय आथिखाल मुगायाव जोङो गोबां औवानि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। जायजोंजों लोगोसे जोङो न'खरनि ओ रांखान्थियारि फारसे जोङो ओ हेफाजाब होनायखौ जोङो नुबोदों जेरैहाय जोङो औवानि औवा बेफार होयोब्ला जोङो गोबां‌ गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो बेबायदिनो गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ बे बेबायदिनो गावनि गथ'फोरखौहाय फोरोंहोनो हायो। बेबायदिनो गोबां जोङो औवानि बागानखौबो नुनो मोनो बेबायदि बिदिनोहाय जोङो औवा होनोब्ला जोंना बर' हारियाव ओंख्रिबो जायो आरोना जै खिनु जोङो दा दैज्लां बोथोराव औवाया गोरलै गोरलै ओंखारो जायखौ जोङो बुङो औवा मेवाय। होननानै बेखौहाय जोङो ओ अनलाजों संनानै जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोंना औवाया गोबां रोखोमनि दोङो बेबायदिनो जोङो ओ औवा बुरखा माखालौवा गराय आथिं औवा औवा थेरे बायदिसिना रोखोमनि दोङो आरोना नोंथां औवाया।
नंगौ।
नोंथाङाबो आंनो फंनैसो बाथ्रा फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथां? जेनेबा ओ औवाया जोंनि संसार जानायाव माबायदि हेफाजाब होयो?
औ हागोन नोंथां जोंना। थ' ओ गोदोनिफ्रायनो बिदि खोनादों नोंथां हेल'? खोनादोंना नोंथाङाबो?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो जोंनाथ' औवा होनोब्ला संसार जानायाव ओ गोनांथिथार मोनसे ओ जोङो बेखौ गोनांथिथार होननानै साननानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि औवायानो जोंनि रांखान्थि बिथिङावबो एबा जोंनि थाग्रा खुलि बायदिसिना जागायनायाव जगायनायावबो जोंखौ मदद होयो। बे औवाजोंनो गोबां सुबुङानो जोंना बेफार फालांगि मावनानै गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगालांनो हादों जेरैहाय जोंहा ओ दानि मुगायाव उम औवाजोंनो बायदिसिना जोङो जग्रा ओ सियार एबा सफा बिदिखौ जोङो बानायनानै गोबां बेसेन ओ गोबां बेसेनाव फाननायखौ जोङो नुनो मोन नों बे बेजोंनो जोंना लोगोसे दा दानि मुगायाव जोंना औवाजोंनो बायदिसिना ना बानायो जे ओरैहाय जोंहा गिलास बिदिनो खुरै बेफोरखौ जोङो बानायनानै ओ बे फाननायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गिसिब एबा जोंना जेखाइ खबाय बायदिसिनाखौ हेबनानैबो जोंना फाननानै ओ गोदोनि सुबुं ओ आबै आबौ आबौमोनाबो ओ रांखान्थि बिथिङाव ओ जोबोद दाव दावगाबोनो हादोंमोन आरो औ आरो दानि मुगायावथ' ओ जोंना गोबां औवा औवानि फालांगिफोरखौ जोङो नुनो नुनो मोनबाय जेरैहाय जोंहा दा औवाखौ दानगोन दाननानै बेनिफ्राय जोंहा गिदिर गिदिर गारिसिम ओ गारियाव सोनानै हरगोन आरो बेखौ गुबुन जायगायावहाय ओ फथायहरो बेनिफ्राय ओ बिसोरो ओ गोबां रां आरजिनायजों लोगोसे बे बे औवानिफ्राय जोंहा लेखा बिलाइ बायदिसिना बानायो बेफोराव जोंहानो उनावहाय फरायनाय बायदिसिनायाव मदद जाफिनो
नोंथाङा मा सोंथि सोंदोंमोन आङो खोनास्लाबनो हादिया नोंथां एसे मोजाङै सोंफिननो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां औ जोंना औवा होनोब्ला गोदोनि आरो दानि बाहायनायखौ एसे खमायलांनायखौ नुदों बे बेखौ मानि जाहोनाव खमायलांदों होननानै नोंथाङा सानो
औ औ नंगौ नोंथां गोदोनि आरो दानिफ्राय जोङो औवा बाहायनायखौ खमायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे नि फारागथिखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों नोंथां गोदोहाय जोङो औवाखौ गोबां रोखोमै बेबायदिनो संसार जानायाव बाहायोमोन नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव जोङो बे औवा बाहायनायखौ एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां दानि मुगायाव जोङो औवानि न'खौ दानि जुग मुगायाव दानि मुगाव लुनायखौ बारा एसेबां नुनो मोनला आरो ना नोंथां जोंनिया दा आथिखाल मुगायावहाय गोबां रोखोमनि जोङो जेरैहाय पाक्कानि न' काटनि न' बेबायदिनो थिं बायदिसिनानि न' दानि मुगायाव जों गोबां लुनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेनिखायनो ओंखायनो जोङो गोदोनि आरो दानिफ्राय बेबायदिनो फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ
नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नों
औ नोंथां नोंथांजों राय्लायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायन नानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों औ दे बिदिब्ला उनफोराव लोगो मोनसिगोन नोंथां